हेल' नोंथां अ नोंथाङा खोनादों ना? नों दा फ्रियैनो दं दा?
औ फ्रि दं।
अ आ नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन दे।
अ नोंथाङा आबाद मावनायनि सायाव फोरमायनानै हरदो।
अ आबाद मावनाय होनबाथ' आबाद आबाद होनबाथ' जोङो मोननै बो मोननै बोथोराव जों मावो जेरै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर ओ दैज्लां बोथोराव जोङो थुबु बांसिनानो जोङो दा माइ आबाद गायो।
उम्म।
माइ आबाद आरो जोङो माइ आबादनि अनगायैबो फाथो आबाद मावनाय जायो।
औ।
ओ आं माइ आबादखौ स फंनैसो बुंनोसै माइ आबाद माइ आबाद गायनो थाखाय जों गिबियावनो माइज्लि नांग्रोगौ माइज्लिखौ जों माइज्लिखौ जोङो ओ दैयाव सोमना दोननाय जायो। दैयाव सोमना दोननानै बेखौ हरसे एबा हरनैसो सोमना दोननानै बेखौ गाजा बेरहोनाय जायो। गाजा बेफोरबायदि बेरहोनाय जायो आरो। आरो ओ दाबसे जायगाखौ
औ।
जेरै दुब्लियाव थांनानै दाबसे जायगायाव हालेवनानै बेवहाय बेवहाय जों हाल मोजाङै हालौवनानै बेवहाय फोनाय जायो आरो बे माइस्लिखौ। ओ बेनिफ्राय जों बेखौनो खोथिया होननानै बुंनाय जायो। खोथिया फोखांनायनि उनाव जोङो सब मास मोनसे मास मोनसेसो बेखौ दोननाय जायो मास मोनसे दोननानै बे जेब्ला जौवो जौबाथाय जोङो जों बेखौ गायनाय जायो जेरै आ जेद आसार बे बै मासाव जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो ‌।
औ
ए ओ जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो दैनि जोबोद गोनांथि नङा होमबा?
औ
ओ माइखौ माइखौ गायनो थाखाय जों जोबोद दै नांगौ बेनि थाखायनो जों दैज्लां बोथोराव जों माइखौ गायो
औ
ओ माइ गायनो थाखाय सिगाङावनो जों हाखौ हालौवग्रोना लाग्रोनांगौ गोदो गोदाय जों नांगोलजों हालौवोमोन ओमफ्राय दाथ' गासैबो ट्रेक्टरजों हालेवजोबसै।
औ
बेनिखायनो जोङो गोबां बुरजा हाबाबबो जोङो जोङो दा सानसेयावनो हालवजोबनो हानाय जायो आरो। बेबायदिनो हालेवनानै जोङो दै होनानै हालौवबाय हालेनायनि हालौनानै जोङो बेबायदिनो साननै सानथाम दोनलायबाय आरो
फिन हालवफिननानै जेब्ला गायनो लागा अब्ला जोङो मोजाङै दुफु दुफु खालामनानै हा हाखौ मोजाङै हाब्रु खालामनानै जोङो
खोथियाखौ फुनानै खोथियाखौ साननै सानथाम सिगां फुना लाग्रोखायो
औ
ओमफ्राय जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो। बेबायदिनो जों माइ आबादखौ जोङो मेसेङाव मोनहैनाय जायो।
औ
ओ गोदो गोदाय जोङो माइखौ गायनो थाखाय एसे खस्थ' जायोमोन जेरै हालेवनो हालेनोनो जोङो नांगोलजों एबा मो नांगोल मोसौजों हालौवनाय जायोमोन नालाय जोङो
बिदिनो एफा एफा बिगासे बिगानै बेबायदि एफा एफा हालेवनानै जोङो गोबाव समहालागै गायनाय जायोमोन आरो।
औ
ओ आरो दानि दिनावथ' जों दस बिगा बार' बार' बिगाबाबो जोङो हाजिरा खामला बेफोरबायदि लानानै जों सानसेयावनो जों गायजोबनो हानाय जाबाय
औ
नोंथाङाबो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनो हायो बिनि सायाव फंनैसो बुंदों नामा
अ बुंजागोन ओं मेसें बोथोरनिखौ अ नोंथा थ' दैज्लांनि बुंबाय नालाय आं मेसें बोथोराव जाहैबाय मेसें बोथोरावबो माने गोबां आबाद मावनो हानायनि मावनो हायो आरोना।
औ।
बे मेसें बोथोरावबोथ' माने नों माबा मोनसे आबाद मावनो थाखायबोथ' नोङो बे हाफोरखौहाय मोजाङै साफा खालामना लाग्रोनांगौ जायो।
औ।
जेरैहाय माने दैज्लां बोथोराव सोरबा सोरबा मेसें बोथोरनि थाखाय मावनो माइफोरखौ गायजोबालासिनो हा दुब्लिफोरखौ दोननानै लायो आरोना। ओमफाय बेफ फोरावनो माखासे गोरान खेथिफोरखौ मावो ओमफाय बेफोर खेथिफोरखौ मावनो थाखायबोथ' गिबियाव हाखौहाय मोजाङै साफा दोखो दोखो एवनानै लाग्रोनो गोनां जायो। गोदो गोदो गोदायथ' मोसौजोंहाय हालेवोमोन आरो सोरहाबा मोसौ गैयामोनब्ला बे हाफोरखौहाय माने खदालजों जावललिनाय जायोमोन आरो।
औ।
ओ बेफोरखौ हाग्लिबाथाय ओमफ्राय दानि दिनावथ' माने बिराद आबाद मावसै जेरैहाय बांसिन दा आथिखालाव बांसिनानो नुनो मोनसे माने माइ आबाद मावनाय जायो।
औ।
अ माइ आबाद लायनो बैयो ओ बानलु बानलु सिब्रु आबाद मावनाय जासै। बे गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि बानलु गायनाय जासै आरोना। आथिखालाव जोंनिथिंजाय बे बानलुनि बिबांखौबो गोबां नुदों आरोना। बानलुनि अनगायैबो गोबां जेरैहाय फिथाइ सामथाइफोर थरमुस आलु, थारुन
औ।
ओ आरो सबायबिमा आरो गोबां जोगोनार गोबां बेफोरखौ मोननाय जासै आरोना। बेफोरनि अनगायैबो गोम जेरैहाय जुखाम आबादखौबो मोननाय जासै आथिखालावहाय।
औ।
बेफोर आबादफोरखौहाय माने बयबो न'खराव मावनाय जायो आरोना। सोरबा दुब्लि फोथारफोरावहाय माने हा गैयाब्लाबो न'खरनि लांगोना मोखांफोरावहाय एसे थायोब्लाबो बेफोराव जानो थाखाय बायदिसिना आबाद मावनाय जायो आरो। जेरैहाय न'फोरावहाय माने बांसिन खांख्रिख'ला बे खांख्रिख'ला उम जेरै मैथा बिदिनो गोबां आबाद मावनाय जासै आरोना बुंना फोजोबनो हाया आरो लाव जोगोनार केरेला बेफोरखौहाय मोननाय जायो।
औ नोंथाङा दि गोबां आबाद माव-मावो बेफोरनि मुंखौ बुंबाय ओ
ओ।
नोंथांनि बायदिब्लाा माबे आबाद खौ मावबा जोङो बांसिन मुलाम्फा जागोन? नोंथाङा माबे आबादखौ सानो?
अ बांसिन मुलाम्फा आबादखौ दानिया बे मेसें बोथोराव जेन बानलु आबाद मावोना।
औ।
बे बानलु बानलु सिब्रनि बिबाङाथ' माने दामफोराथ' फार्स्टआवहाय ओंखारजेननायाव माने बिराद दाम बुरजा आरो आमफ्राय उनावहाय ना लासैनो खमायलाङो बिदिनो ओ जाय मावो बियो मोनो आरोना। आमफ्राय बानलु आफादखौहाय बां मोजां मोनो नाथाय बेफोर आबाद मावनायावबो माने खस्थ' दं आरोना ओरैनो नङा
औ
फास्ट आवहाय जेनेबा बानलु आबाद माव गोन बेजों बांसिन बेफोर आबादखौ बांसिन देरनाय नुदों नालाय ओंखायनो बे बानलु आबादखौ बुंबाय आं फार्स्टआवथ' बे बानलु आबादखौ मावनो थाखायहाय हाफोरखौहाय समान खालामनांगौ जायो हाफोरखौहाय एवग्लिनाय जायो दोखो दोखो आरो बेफोरनि हाग्रा फोरखौ हासिनिजों हनानै सावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो माने हाजिरा लानानै बे हाखौहाय खोखांनाय जायो खोखां नानै खोखांनानै आमफाय बे बानलुफोरखौहाइ बे बालु खौहाय माने फिथाइखौहाय दोननानै बिनि बेगरफोरखौ एरख'ना दोननायावबो माने बिराद खस्थ' जायो आरोना आबाद मावनायाव थ' गोरलै नङा रावबो गोरलैयै मावनो हाखाया नालाय
औ
बिराद खस्थ'यै मावनांगौ जायो बेफोरो आबादफोरखौहाय माने बिराद जोथोनै लानो गोनां जागौ बे जावैनायावबो जेरैहाय बे बेगरखौहाय एम्फौ जादों नामा मा जादों नामा बेखौ गोबां जोथोनै ओइ नायनो गोनां जायो जेब्ला बिफाङा देरगोन अब्ला बेखौहाय माने गायनायावबोथ' नोङो खेबसेनो दुइ बिगा थिन बिगा फोरखौहाय खेबसेनो गायजोबा नों हारसिं गायनो हाया बेखौनो हाजिरा बाजिराफोर लानो गोनां जायो आरोना।
औ
आरो बे गायखांनायनि उनावहाय माने बेफोरखौहाय दैफोरनि ई दै बिराद नायनांगौ जायो दैफोर गैयाब्ला आबादफोरा बारा जानो नागिरा रान लाङो। बेनिखायनो अबाव दै गैया बेखौहाय माने बानलुआ थाजिम थानायनि थाखाय एसे दै सारस्रिना होयो आरो बे जेब्ला बानलु बिफाङा एसे गिदिर जागोन अब्लाथ' माने हाग्रा बंग्राफोराबो माने बांलांबाय थायोना। बेफोरखौहाय दांनो दांनो नांगौ बेफोर हाग्राफोर दांबासो माने नों जोथोन आबादफोरखौ मावनानै जोथोन लाबासो आबादा मोजां जायो माने जेखि आबादखौनो माने नों गोसो होनानै आं बे आबादनिफ्रायनो ओ फिथाइखौ मोजां मोनथारगोन होननानै मावब्ला सो नों माने आबादा देरगोन नालाय माने आबादखौ जानला मोनला मावनानै नायसन मावनानै दोननानै नायस'नाबा बे आबादा मावनाय जानाय नङा
औ
बेबायदिनो माने बानलुनि अनगायैबो ओ गोबां आबाद फोरनि सायावनो माने इनकामा फैयो आरोना। गासिबो आबादानो इनकाम होजोबो। जा आबादफोरखौल' मोजाङै मावनांगौ जायो जेरैहाय बे माइ माइ खेथिखौबो गायनानै मोजाङै। जोथोन लायोब्ला बेफोरो हा माने एम्फौ बायदिसिना जानायफोरखौ मोजाङै जोथोन लायोबा बेफोरखौनो उनावहाय फानहैनानै गोबां रांखावरि मोननो हायो आरो ना।
औ।
आरो बेफोरनि अनगायै माने आबाद मावनायखौ बुंना फोजोबनो हाया आरो। गोबां मावनाय जायो बेखौहाय आरो माखासे आबादफोराबो आबादफोराबोथ' दैज्लाङावबो मेसेङावबो सब माबायावबो मावनाय जायो।
औ जेरैहाय जों जेरै जों दैज्लां मेसें बेफोराव उम माबा गैयालासे जोङो लेबुखौ लेबुखौ गायनो हायो जोङो ओ आरो जों थालिर गायनो
औ।
गय गय गायनो हायो नङा होमबा?
औ औ।
बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो।
औ।
दाथ' जोंनि जोंनि ओनसोलाव बैफोर लेबु गय थालिर बेफोरखौनो बांसिन मावनाय नुसै आरो।
औ।
ओ। नोंथां होनबा सावरायनायखौ बे समावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ।
औ औ।